हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ खोनादों
औ
अ नोंथां आं दायो बे समाव नोंथांखौ दावबायनायनि सोमोन्दै थाखाय एसे रायलायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन आरोना
औ
खोनादों दा
औ खोनादों
औ जेनेबा दावबायनायाथ' गोबां बिदि गुबुन गुबुन रोखोमै दङ जे बिदिनो एसे खाथि खालाव दावबायनाय आरो गुबुन बिदिनो गारिफोरजों दाव बायनाय जेरै जों राइदारफोरखौ जोङो मिनथिनो मोनोथ'
औ
औ दायो आं बेखौनो बुंनो सानदों जों नों थाङा ओरैनो जेन बहा बहा दावबायफेरखो
खोनायाखै मोजां नेट माबा
औ माने आं सोंदोंमोन बेखो खोथाखौ जेनेबा नोंथाङा दाहालागै बबे बबे जायगायाव दावबायखो खोनाबाय हेलौ
हेलौ
हेलौ औ खोनादों
औ खोनादों
औ स' नोंथाङा दाहालागि दावबायखांनाय मुंफोरनि मुंफोरखौ बुंनो हागोन नामा जायगाफोरनि मुंफोरखौ
ओं आंथ' एसां गोजान जायगायाव दावबायथ'वाखै ओरैनो खाथि खाला जेरै भैरब खन्द' फुलबारि ओ दावजें बिथिं खरामल बिथिं थांबाय आरो
औ नंगौ आरो
गोजान जायगायावथ' दावबायथ'वाखै आङो
औ नंगौ नोंथां आरो आं बेखौनो बुंनो सानो जेन जोंनि बर'फोरा दावबायनाय समाव जेन जोंनि बर' हौवाफोरा थ' जेनेबा बिदिनो गुबुन धोरोमनिखौ गानो जेनेबा गुबुनफोरखौ गाननाय जायोथ' जेनेबा बिदिनो लंपेन्ट फोर गाननाय जायो आरो नाथाय जोंनि ओ हिनजावफोराबो बिदिनो गुबुन गाननायखौ सोलोंजेनबाय जेन आं दायो नोंथांनि बेखौनो सोंनो सानो जेन दख'ना गानना थांनाया मोजां जायो ना गुबुन बिदिनो ओ लंपेन्टफोरखौ गाना थांनाया साबसिन नोंथांनि मथेबा
औ आंनि बाथ थ' ओरैनो थाबाथ' गामिफोरावबा माबा मोनसे प्रब्लम गाननायाव ओ सिख्लाफोर बा दख'नाखौनो गाननायानो मोजां बेरायहैनाय जेनेबा दावबायायहैनायफोराव एसे एनैखो दालाय जेनेरेसना माङाय आवगायखाबाय नालाय माय बेफोरखौ गानजायोसै लंपेनफोरखौबो खोनादों हेलौ हेलौ हेलौ